औ नोंथाङा खोनादोंना?
ओ नोंथां बिदिब्ला जोङो औ जोङो बिदिब्ला जोङो बिदिब्ला माइरंनि सायाव रायज्लाय दिनि नामा
औ जायो दे नोंथां बिदिब्ला नों थाङानो गिबियावनो बुंनो हाग्रोगोन नामा?
औ औ जागोन दे बिदिब्ला जोङो माइरं होनोब्लाथ' जों बयबो मिथिगौ ओ माइरं माइरंखौ खौ जोङो माइनिफ्राय मोननाय जायो जोङो बेखौ बा बिनि गोनांथिया बयनिबो जिउआव गोनां थि दं होननानै जोङो बुंब्लाबो लस जानाय नङा मानो होनोब्ला जोङो बयबो ओंखाम बिनि सायाव सोनारनानै जाग्रा सुबुंफोरा मानो ओ जोङो माइरंखौ नो जोङो ओंखामनि महर होनानै जानाय जायो। जोंनि थांनानै थानाय समाव जोंनि गुबै बा गाहाय जाग्रा आदार होनोब्ला जोङो माइरंखौनो बुंनांगोन। जोङो बेखौ माइरं महर ओंखाम महर होनानै जानाय जायो। आरो जोङो बेखो ओंखाम महर होनो था खाय जोङो गिबियावनो मोजाङै माइरंखौ सुनानै लायो। आरो सुनानै लानायनि उनाव बेखौ जोङो दैजों रुनाय जायो आरो। आरो जोङो बिदिनो बेखौ गोबां गुबुन गुबुन ओंख्रै बायदिफोरजों लगायनानै जोङो जायो। आरो जोङो बे माइरं खौ माबायदि मोनो होनोब्ला
जोङो गिबियाव आबाद खालामनाय जायो माइ आबाद। बे माइ आबाद खालामनायानो जाहैबाय ओ मोनसे बेगर बा माइनि बेगरखौ खोथिया फोनानै आरो बे खौ फोनायनि उनाव बेखौ फुयो आरो बेखौ गायनो थाखाय फोथारखौ बा दुब्लिखौ मोजाङै हाल एवनानै लानाय जायो। आरो बेखौ हाल एवखांनानै जेरै खारायनानै खामार होयो बिनि उनाव बर' होयो आरो खायफाया बेखौ मैबो होनाय जायो जुदि हाया दख्ला दफ्लि जुदि समान नङा ब्ला। जाहाथे दैया मोजां बि बाङै मोनो बेखौ नोजोर होनानै। बेबायदिनो माइनि आबाद खौ खालामनाय जायो। आरो जों बेखौ माइरंसिम मोननो थाखाय माइरं महर होनो थाखाय माइ आबाद खालाम खांनायनि उनाव बेखौ जेब्ला फसलखौ मोनो आरो बे फसलखौ मोनखांनायनि उनाव बे खौ हायो हाखांनायनि उनाव बे माइनि द बिफांखौ हायो। हाखांनायनि उनाव बिनि - फिथाइखौ ओ मारा हो होनानै बा बुस्रिनानै बेखौ फिथाइखौ आलादा खालामना लानाय जायो बिफांनिफ्राय। आरो बिनि उनाव बेखौ माइरं महर मोनहोनो था गोदोनि दिनाव उवाल बा दिंखिफोराव सौ नानै थुनोमोन औ औ नोंथाङा बिनि सोमोन्दै मायबा मोन फोर बुं सानो नामा हेल' हेल' नोंथां
खामानिबो बाहायो नङा होन‌
औ औ औ औ
औ खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनादों औ
औ नोंथां‌
औ
जोंथ' थ माइरंखौ गोबां खामानियाव मानो जा बा ओ ओंखाम गोरलै होनायानो जा आरो बेनि अनगायैबो हाबाफोरावबो जोङो माइरंखौनो बाहायो। बेनि अनगायैबो माइरंजों जोङो गोबां फिथा सौरायबो जायो आरो आरो जेरै जों मागो फोरावनो जा बा बैसागोफोरावनो ज बा ओ गोबां फोरनिफ्राय फिथा बानायनानै जायो आरो जोङो बर'फोरा बेनि अन अनगायैबो जेरै जोङो थावनि फिथा जायोना माइब्रानिफ्राय दङना औ ओ बेनि अनगायैबो जोङो आरो लावदुम फिथा बानायो। एन्था फिथा नङा होनबा? बेनि अनगायैबो जोंनाथ' बर'फोरनि आरो मोनसे दङना ओ अनला ओंख्रि संनानै जायो बेखौ जेरै अनला ओंख्रियाथ' जोंनि बर'फोरनिनो ओंख्रि होननानै बुङो नङा होनबा? दोरोङारि ओंख्रि होननानै ओ नोंथाङा बे जोंहाथ' बर'फोरा जिहेथु अन गुन्दैजों अनला ओं ओंख्रि संनानै जायो बे अन अनला ओंख्रिखौ बा अन गुन्दैखौ जोङो ओरैनो माबादि संनानै जायो नोंथाङा मिथिगौ नामा?
औ नोंथां मिथिगौ बिनि सोमोन्दै आं एसे फोरमायनोसै जोङो अन गुन्दै बा अनला ओंख्रिखौ संनानै जानायानो जाहैबाय जोङो गिबियावनो माइरंखौ जि ओ बेस जि माइरंखौ मोजाङै सोमनानै लाग्रोयो जाहाथे बे माइरङा देनाय समाव गुरै जानाय बायदि। सोमनानै लाखांनायनि उनाव बेखौ ओ मोजाङै साफा सुनानै लायो बिनि उनाव दैखौ एसे सर' होनानै बेखौ उवाल बा ओ दिंखिफोराव मोजाङै देनानै लायो जाहाथे थे बे मायरङाव अन गुन्दै जायो। आरो बेखौ दे खांनायनि उनाव ओ ओंख्रि संनो थाखाय लाहार फाहार खालामो। ओंख्रि संनाया जों बेखौ बिदि लाय मुलाफोर होफायोब्ला बेफोर मैगंफोरखो माने गिबियावनो खारदैजों एवनानै लायो आरो।
औ
जेब्ला दैया ग्लब ग्लब गोदौगोन बै माइ अन गुन्दै बा माइरंनिफ्राय बानायनाय अन गुन्दैखौ ओ होनाय जायो बैयाव ग्लब ग्लब। गोदौनाय ओंख्रियाव औ। बेबायदिनो बियो अनलानि ओंख्रि महर मोनो आरो बेखौ साबसिन थाव होनो था खाय ओ अमा बेदर बा दाउ बेद बेदर बा ना बायदिफोर होफा जायो आरो आरो आरो साबसिन थाव होनो थाखाय बेखौ औ ओ गंगार दुन्दिया बायदि मस्लाफोर हो मोनो अनला ओंख्रि ओंख्रि संनायाव
औ नोंथां बेनि अनगायैबो जोंहाथ' ओ गोबां माइरंफोर दङ नङा होनबा? आ जेरै जों माइब्रा ओ आरो आथिखालावथ' माइरं गोदान ओंखारदों नङा होन बा गोसोम माइं होननानै बुङो जायखौ ओ गोसोम सोम माइरं बिनि अनगायैबो जोसा माइरं दोङ नङा होनबा? जोसा माइरंङाथ ज जोबोद मोदोमसोगारो नङा होनबा
ओ औ औ
बे जोसा माइरंङा आङो मोननै जादनि नुदों मोनसेया जादों एसे गोलाव आरो मो नसेया गुसुं आरो एसे फिसा फिसा नोंथाङा नु फेरबाय नामा बेखौ
औ नुबाय ओ जोङो बे फिसा फिसा गुसुं गुसुंखो जोङो ओ फिसा फिसा माइ बिनि माइयाबो आबाद खालामोबा बिनि माइयाबो फिसा फिसायानो जायो आरो ओ जायबा गोलाव बियो गोलाव गोलावानो जायो। माइयाबो गोलावानो जाखायो बिनिया
औ हेलौ
औनि सोमोन्दैया मायबा फोर बुंनो सानदों नामा?
औ नोंथां जोंथ' माइरंखौथ' बुंबायनो दहय बायदिसिना फुजा आरो फिथा सौराय जानायावबो जों बाहायो। बेनि अनगायैबो नोंथाङाबो बुंबाय ओ अनला ओंख्रि संनानै जायो होननानै ओ बेनि अनगायै बो जोङो अनला ओंख्रिखौ फिथा सौराय जानायनि अनगायैबो ओ जोंथ' आरो गोबां ओंखामबो संनानै जायो बेनि अनगायैबो माइब्रा दङना माइब्राखौबोसथ' जोङो ओंखाम संनानैजनो जायो नङा होनबा
मिथिनाय बायदिब्ला आरो नुनाय बायदिब्ला जोङो माइरंखौ ओ जौबो संनायखौ नुनो मोनो जौ आरो औ औ जौ आरो बिस जों लोगोसे एमाव जाय जौआव होनो थाखै माने जौ संनायाव जाय ओ मुलि महरै बाहायो बिखौ बे मै मुलि महर बाहायनाय बुस बुस्थुआबो बेबो माइरंजोंनो बानायनाय बेखौ नुनो मोनो आरो जोङो बेखौबो माने बै मुलि महरै बाहा फायनायाव बै जि माइरं बेयावहाय गोबां बिलाइफोर होफानाय जायो जेरै मो बिलाइ आरो बायदि सिनि दंफां आगर सिटा बायदि बिलाइफोरखौ माने होफानानै मुलि बानायनाय जायो आरो औ।
खोनादों माने नोंथां नंगौ नामा
औ औ औ होयो माने गोदै जायो होननानै बुङो आरो बेफोरखौ होयोब्ला आरान आनारस बिलाइ खान्थाल बिलाइ बायदिफोरखौ थायो होननानै जोंबो खोनादों आरो माब्लाबा माब्लाबा नुनोबो मोनो।
औ नोंथांनि बादिब्ला जौखो माबादि सङो बर'फोरा माइरंजों
औ आंनि बायदिब्ला माने जों नुनाय बायदिब्ला जौखौ बर'फोरा गिबियावनो माने माइरंखौ माइनिफ्राय आलादा खालामना लानानै बेखौ माइरं महर
औ
माइरं महर होखांनायनि उनाव बेखौ दै दोआव रुहोनानै बे माइरंखौ सुवा लाफानो होसननाय जायो। माने बेखौ ओंखाम महर होयो। सुवाला फानो संनाय जायो आरो जौ संनो थाखाय आरो बिनि उनाव बेखौ बेजों ओंखाम मोजाङै मोनोब्लाथाय बेखौ सुगा होनो बा गुसु खालामनो।
बेयाव फोननानै होनाय जायो लगायो आरो बे माइरंजों लोगोसे आरो दै। सास्रि सास्रि होनाय जायो माने जाहा थे बियो एसे सिदोब सि दोब जायो आरो।
औ नंगौ नोंथां ओम बेखौथ' हेलौ।
औ खोनादों नोंथां।
औ नंगौ नोंथां बेखौ जोंहा फोनखांनायनि उनावथ' जानांगौ ओ जोङो प्लास्टिकजोंबो खोबनानै दोनो जानां
औ औ खायफाया जों खोबो खायफाया दोआव दाय थोंजोङै सो सोनानै दोनो। सिगांनि समाव हानि दोआव सोनानै दोननायखौ नुयोमोन।
औ नोंथां जोंनाथ' बिदिब्ला समाबो जाबायमोन।
औ औ बिदिब्ला जोङो दिनैनि सावरायनायखौ एसेबां दोनथ'नोसै औ दे।